हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
गोजोननाय हाम
आ औ औ आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि औ हामलाय थि जासि हरग्रोबाय औ दे बुंलाय नोंथां औ औ दायो फ्रि दे
ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो सानदोंमोन। नोंथाङा बेनि सायाव समखौ होनो हागोन ना एसे?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ सेद खौ जोङो बुङो फाराम बे फारामनि सायावहाय आं एसे सावरायज्लायनो लुबैदों नोंथांजोंहाय दा जोङो फु फाराम होननानै बुङोब्ला गोबां जुनादफोरखौ जोङो फार्म खालामनानै दोननो हायो ना जेरै दाउ। दङ हांसो गोनि दङ बोरमा, मोसौ जायखिया मोनसे न'नि फिसि जा ग्रा जुनादफोरखौ जोङो फार्म खालामनानैहाय दोननो हायो आरो फार्मनि गेजेरज जोंहाय जोङो गोबां बेबायदिनो न'खर खुंनो थाखाय रांखावरिबो जोङो सोरजिनानै लानो हायो। दा बिनि सायावहाय इसे सुं दयैब्लाबो नोंथाङा मिनथिनाय बाथ्राफोरखौहाय आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बे फारामनि सायाव
दा जोंनिथिंजाय जेरै फार्म होननानै बुङोब्ला बांसिन जोंनि साइडथिंजाय फ्राय दाउनि फार्मखौनो बांसिन खालामनाय जायो जेरै ब्रयलार दाउनि बांसिन फाराम जोंनिथिंजाय नुनो मोननाय जायो आरो एनिफ्राय जि बेलायाव खायफा खायफा जोंनि गामियावनो दङ बिदिनो बोरमाफोरनि फार्म दङ बेयाव न'खरसेयावनो गोबां जेनेबा बिसथा थ्रिसथा बेफोरबायदि बोरमाफोरखौ माने फि माने रां आरजिनो हादों आरो गोबांनो दा आंथ' फार्म बिदिनो आंनियावथ' फार्म गैया गैनायालाय थेवब्लाबो आंनि न' खाथियावनो मोनसे ओ ब्रयलारनि फार्म दं आरो
ब्रयलारनि फार्म दं आरो बेयाव बिसोरो माने फिसा फिसानिफ्रायनो इदि लाबोनानै बिदिनो
दान मोनसे दान मोननै बेफोरबायदि दोननानै माने गिदिर खालामनानै फानो आरो आरो आं बेयाव नुनोबो मोनदों बेफोरबायदि खालामनानै
बेफोरबायदि खालामनानै माने गोबां रां माने आरजिनायखौबो आङो नुनो मोनदों आरो औ ओमफ्राय माखासे सम बेफोर
फारामावबो दा ब्रयलार आं जिथुनिखि नुदों बेयाव माने सम सम लानानै बिदिनो माफा मानैया बिदि बेराम जानानैबो थैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय माखासे मेडिसिनफोर मुलियारिफोर बाहायनाय आं नुनो मोनदों आरो दा बेबायदिनो फार्मजों माने गोबां रां आरजिनायखौ आं नु नुनो मोनदों आरो बोरमाफोरनि फार्मावबो बोरमाफोरखौ गोबां फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै गोबां माने रां आरजिनाय बेफोरखौ आं नुनो मोन्दों आरो दा बेनिखायनो आंबो सान्दों गोसोआव माने आंबो बोरमाफोरनिनो फार्म खालामनो नामा बेबायदि मोनसे गोसोआव आंबो सानखांदों आरो साननायालाय दा बिदि आरो जोंनिथिं बिदि दं आरो दंनायालाय ब्रयलारनि फार्म एनिफ्राय बोरमानि फार्म बेफोरबायदि आरो
मोजाङानो जेन'बा नोंथाङा जे खाथियावहाय नुबाय माखासे फार्म खालामनानै फार्मनि गेजेरजों माबाय रांखान्थि सोरजिना न'खर खुंनो हादों बेनि सायावहाय एसे बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय आरोना
औ औ मिथिनो मोनबाय ओं बोरैहाय जेनेबा ओ फाराम खालामनानै बोरैहाय रांफोरखौ आरजिनानै न' खरफोरखौ बोरै माने दैदेनलांनांगौ बेफोरनि राहाफोरखौ आं नुनो मोननाय जाबाय आरो बिनिखायनो आंबो माने बिस
आंबो माने बिसोरनि जि खामायनाय बेखौ नुनानै माने आंबो गोसोआव माने फार्म बानायनानै सोलिलांनो माने आंबो गोसो जानाय मोनदों आरो। औ मोजाङानो मोजांनि बाथ्रा। दा नोंथाङा सिगांनि समफोराव माब्लाबाफोर बेबादि मा बबेबा जुनादनि सायाव फार्मफोर खालामफेरबायमोन ना खालामथ'नाय जायाखैमोन नोंथाङा?
आङोथ' सिगांनि समाव बेफोरबायदि फार्म खालामनाय जायाखैमोन नोंथां खालामनायालाय आंनो खेथिजोंसो नांथाबनानै आङो खेथिफोर बिदिनो मावोमोन आर दा फार्मनि सायाव जेब बो माने माबाथ'आखैमोन आरो लामथ'वाखैमोन आरो बिदि ओ नोंथाङा खालामो नामा?
आंबो खालामाखौनो बुंजायो नोंथां नाथाय आं मोनसे समाव आं खालामबोबाय गोबाव समनि थाखाय नङा सुंद' समनि थाखोय इसे इसेल' माखासे दा बानफ्रां मोनसे फिसा फार्म खालामनायदोंमोन जास्ट एक्स पेरेयन्स लानो थाखोय बा मा खासे रोंगौथिफो खौ आं सोरजिना लानो थाखाय आं खालामदोंबा जेब्ला टु थावजेेन टुइन्टि नैरोजा नैजि माय थाइयावहाय मोनसेल दाउन जादोंमोन ना बै समाव आं मोनस जे आ हांसोनि फार्म खालामदोंमोन। बांद्राय गोबां नङा बेबायदि बिदिनो सेजौ हथानि एसे गाहायावमोन दा बे फार्म खालामनाय समाव ओ सिगाङावहाय गावनो पार्सनेल खालामनायनि फुलिखौ नागिरनो थाखाय बा जोलै फिसाखौ नागिरनो गोबां सम लादोंमोन गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव बाइकजों थांनानै बेफोरबायदिनो सोरनिबा न' मानैसो सोरनिबा न'आवहाय बेबायदिनो फन्द्र बिसथा फिसाफोर खालेख खालाम खालाम लाय गोनां जादों दा बेफ फोरबायनो फिसाफोरखौ कालेक्ट खालामनानै बा बुथुम बुथुम लायनानैहाय जों ब्ला आङो आंनि न'नि बारियाव दोनफैयो बे समावहाय ओ आंहा फारामनि सायाव जेबो रोंगौथि थि गैयामोन नाथाय जेब्ला आं फिसिनायनि इयुन हालागै बे हांसोनि सायावहाय मा मा बेराम जायो हांसोआ माबाय आदार जायो आरो हांसोआ माबायदि थासारियाव थानो मोनोब्ला बिसोरो मोजां मोजां मोनो दा बेखौ गासिखौबो नोजोर बोनां गौ जायो नोङो मोनसे जुनारनि सायावहाय फारामखौ खालामबाय अब्ला बै जुनार
औ
माबायदि आदारखौ जायो ब्ला बिसोरो गावसोरनि उदैखौ बुंनाय मोनो आरो बबेबाय बायदि जायगायाव थानानै बिसोरो गेलेनो बा दुगैनो मोनोब्ला गावसोरो मोजां मोनो आरो बिसोरनि माखासे माखासे आदार जानानै देरनाय बेसेबां सम खमसिमाव बिसोरो देरगोन बेफोरखौ गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जाय ओ जाय फार्म खालामदों बै बिगोमाया नोजोर बोनो जोबोर गोनांथि दङ नाथाय फाराम खालामनानै जिबखौ जुनारखौ फिसि नै बेनि सा याव नों इसेबो जुदि सम होनो हाया माब्लाबा नोजोर बोनानै बिनि सायाव बिजिरनो नायबिजिरनो रोङाब्ला नोंहा गोबां खहाबो दङ आरो फारामनि सायावहाय दा आङो बै समाव आङो दान मोनथामल' खालामनानै दोननायाव आं गोबां नलेजखौ मोनदों गोबां गियानखौहाय गुबुनफोरनि निफ्रायबो आङो मोननो हादों आरो गावबो प्रेकटिकेलि मावनानैहाय आङो बेयाव माखासे फार्मनि नलेजखौ आं मोननो हादों ना नाथाय बेयाव आङो माखासे माखासे इनभेस्टमेन्ट होननानै बुङो इनभेस्टमेन्ट खालामनानैहाय आङो बे दान मोनथामनि गेजेरावनो गोबां रां आरजिनो हादोंमोन आरो माने लस गैया लस आ जायो बे माफा मानै फैनायावहाय माखासे बेराम सफैनाय समावहाय जोङो हमथानो हाया बा मुलिबो मोना बेस समावहाय लसबो जायो नाथाय थेवब्लाबो नों जुदि जुनार स सायाव मोजाङै जोथोन लानानै जुदि फिसियोब्ला नोंहा बेयावनो थोजासे मुलाम्फाखौहाय मोननो हाखायो नोंथां आरोबाव साखाथि थियाव आं आंहा सासे लोगोआ दाउ लकेल जों जायखौ दिसि दाउ होनना बुङो ना बेखौबो फारम खालामदोंमोन बेखौ फार्म खालामनायावबो गोबां खरसाबो दङ आरो गोबां प्रफिटबो दङ प्लास बेजों लोगोसे दाथ' जोंनियाव मोनसे से गोदान मोनसे मदारन जुगनि मोनसे दा दाउ बिदै गहोग्रा बेफोरबायदि मेसिन
औ औ औ नुबाय नुबाय औ नुबाय
दा बै समावहाय जोङो दाउ बिदैखौ होनाय समावबो दाउआ बिदै गखांनायनि सानबेसे उनाव बे बिदैया मेचिनाव दोनजायो बा बे बिदैखौ मोजां नंगौना नङा बेखौ माबोरै नायनांगौ बेनि माखासे नलेजफोर मोनोब्ला नोंथाङा दाउ बिदैफोरखौ बा हांसो बिदैफोरखौ लानानै बै मिसिनावहाय गहो गहोनानै दाउआ जेरै गावनि बेखौ गयोब्ला बे फालथां फाल्थां दाउ बिदैखौहाय एरगारोना
औ औ औ
बिमानि गांजोंहाय बै बिदैया गरम गुदुं जानानैहाय बेयो सम बादियै बेरबोयो थिग बेबादिनो मेसिनावबो ओ सानसेयावहाय खनथाम हालागैखौ फिदिंना होथारखानांगौ बिदैखौहाय साइद बाय साइद ओमफ्राय दा बे बिदैखौहाय मिसिन आव गुदुङै लाखिनो थाखाय जोङो मोनसे हेल'जेन लाइट नि गोनांथि कारेन्ट जोंनो बाहायबा बेट्रि इनभार्टारफोरजोंनो बाहाया मानो बेयाव बा मोनसे हेल' जेन लाइटनि गोनांथि थिमानानै होनना बुङोब्ला दाथ' जोंना एलइडि लाइट दं
औ
जेन लाइट दङ बे मोननैनि गेजेरावहाय एलइडि लाइटना बेवहाय दुंथाइ फैया नालाय बिदुं ओंखारा बिनि थाखाय बियो खामानि होआ बेनि बेखायनो हेल'जेन लाइटखौ नांगौ बै हेल'जेन लाइटआ बै दाउ बिमाया जेरैबायदि गावनि बिदैयावहाय गुदुंखौ होयो दुंथायाइखौ होयो थिग बेबायदि बिदिनो बेबो थेव टेमपारेसारखौहाय मोनसे फांखानि दारै होनो हायो आरो बेयावबो ओ मोनसे बिदै गहोनानै फिसा बेरहोनानै नोङो फार्म खालामोब्ला खम खरसायावहाय गोबां मुलाम्फाखौहाय मोननो हायो दा फार्मनि बेलायाव हाय ओ रायज्लायोब्ला जोङो गोबां दङ' नाथाय आंनि बेवहाय बे दा मोनसे फिसा सुंद' आंनि मोनथिनाय नलेजखौहाय आं नोंथांनो सेयार खालामनानै होबाय आरो
औ आङो दायो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय दा आङो मिथिनानै जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो आङो सानदोंदि जे नोंथांनिफ्राय जेसेबांनाखि जि नलेजखौ एबा जि गियानखौ मोनबाय बे गियानखौ लानानै निसय आंबो माने बे फार्मखौ माने बानायनो हासिगोन एबा मावनो हासिगोन होननानै आङो गोसोआव माने फोथायनाय लाखिबाय आरो दा नोंथाङा जे जिबायदि आंनो फोरमायथि होबाय आं माने जोबोद जोबोद माने
अ जोबोर मोजांनि बाथ्रा बि बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय जोङो बे टपिकखौहाय बेयावनो दोनथ'नो
औ औ जागोन दे नोंथां ओं
दे गोजोननाय थाबाय